हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां। औ बे आयदायानो जाहैबाय गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेला हान्था मेला बुङोबा जोङो गुबुन मोनसे गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायाव जाखिनि नांगौ जानाय जेनेबा जोंनाथ' दायो कार, बास, ट्रेन बेबायदिनो बेबायदि हान्था मेला दङसै जेनेबा ओ गोजान जायगासिम थांनो थाखाय थ' जोंना ओ गोबां सम लायो नङा होमबा?
औ।
बिदिनो गोदोनि समावहाय बिदिनो थाबायनानै अब्लाबो गोजान लामाखौ जेनेबा हरसे हरनै सानसे साननै बेफोरबायदि नांलायलायनानै जेनेबा बेबायदि थाबायलायनानै थांनायखौ खोनायोमोन आरो। बिनि उनाव लासै लासै फ्राय मोसौ गारि बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो खोनानो मोनो ओम फ्राय बेबायदिनो गोदोनि समावथ' गारि मथर गैयामोन नालाय ओ बेबायदिनो जिब जुनाराव गाखोनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाङोमोननो आरो बे बिदिनो गोबां सम नांगौ जायोमोन। बेबायदिनो दानि जुगावथ' आरो बेबायदि नंलिया जेनेबा जिब जुनारफोरखौ जिब जुनारफोराव गाखोना थांलायनाय बेफोरबायदि सम गैलिया आरोना। समजों लोगोसे गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। जेनेबा जोंना गोबाव जेनेबा गोजान जायगासिम जोंना बांद्राय गोजानसिमबाथ' जोंना एर'प्लेनबो दंलाय लायथारो नङा होमबा? फ्लाइदआव गाखोनानै जों थांनो हायो बेबायदिनो खम समनि गेजेरावनो आरो बेफोरबायदिनो गोबां दङ मोसौ गारि सिगां समावथ' मोसौ गारि फोरजों गाखोयोमोन नालाय ओमफ्राय दानि दानि समाव ट्रेनजोंबो जोङो थांनो हायो बेबायदिनो गाखोनानै थाखाय आरो बिनि खाथि जायगाफ्राव थांनोबा बेफोरबायदिनो मटर साइकेल बाइक बेफोरफोरजों जोङो थांनो हायो गोदोनि समावथ' बेफोरबायदिबो गैयामोन आरोना गोबां गोजानखौबो जोङो हामा दैमा ओरैनो दैमा दैसा बालायलायनानै हाग्रा बंग्रा बारलायलायनानै जोङो गोबां सम लालाय लायोमोन आरोना दाबसे जायगासिम सहैनोनो आलासि बाय बाहागि जानो थाङोनो आरोना दानि जुगावथ' बे बेफोरबायदिखौ जोङो बांद्राय खस्थ' जेनेबा नंला आरो। गोजो ओ गुबुन ओ सिगांनिख्रुयइ दायो साबसिन जाबाय आरो। बेफोरबायदि जोङो जौगानायखौ नुबाय लामा सामाबो होनोब्ला जोंना सिगांनि समाव गोबां हाग्रा बंग्रा जोंना दो ओ दालां गैया दैमा दैसा बारनो थाखाय जोंना ओ बेफोरबायदि सिजा सिजा थांलायलायनाय बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदि खोनायोमोन ओमफ्राय दा थ' आरो दालां थाबाय बेफोरबायदिनो लामाफ्राबो फाखा जालांबाय बेफोरबायदिनो ओ ओ जिखौव साफाय साबसिनबाय आरो जेनेबा जौगाबोबाय बेबायदिनो दै लामाजोंबो थाङो जोङो दै लामाजों जाहाजफोरजों थाङो नावफोरजों थाङो जोङो बेफोरबायदिबो जाबाय आरो हा साजोंथ' बेदि ट्रेन कार बास बेफोर फैबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ओ जोङो अख्राब साजोंबो बिरनो हाबाय ओमफफ्राय आरो बिदिनो दै सिंजोंबो साबमेरिनजों जोङो ओ दावबाय दावबायनोबो हायो बेफोरबायदि आरोना नाथाय बेबायदिनो गोबां दङ सिगांनि समावहाय ट्रेना बेलेग दानि समावहाय ट्रेना बेलेग जाबोबाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ जेनेबा हान्था मेला होनोबाथ' जेनेबा गोदोनि सम एबा दानि समाव माने गोबां फाराग दं आरोसै आरोना नोंथां माने गोदोनि समावथ' जोङो जेनेबा बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनोबाबो जों जेनेबा मोसौ गारि एबा जुनारफोरखौ सो बहायनाय जायोमोन आरो जेरै जोंना मोसौ गारिफोर जेनेबा गराइफोर मैदेरफोर बेफोरबादिसो बाहायोमोन आरोा नोंथां आरो जोंहा गोदोनि समाव बिदिनो लामाफोरनिबो गोबां जेंना मोन आरोना जेनेबा जेनेबा जोङो दानि जुगाव नायोबाथ' जोंहा दहाय नोंथाङानो दहाय बुंलांखांबाय जेनेबा दानि जुगावथ' जोंहा गारि मथर गासिबो दं खाजोबो होननानै जेनेबा जोङो जेनेबा दानिजुगावथ' जोंहा गारि मथरबो दं आरो जोंहा लामाफ्राबो जोंहा मोजां जाजोब जाखाजोब्बाय नालाय जेनेबा जोङो अबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनोबाबो जेनेबा गारि मथरजोंनो थांनो हाजोबसै आरो ना नोंथां माने आरो जेनेबा गोदोनि समावथ' जेनेबा अबावबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनोबाबो जेनेबा साननै सानथाम बेबादि लायो आरो ना नाथाय दानि जुगावथ' जोङो जेनेबा दसे समावनो मोनहैसै सैआरोना नोंथां जेनेबा जोङो जेनेबा अबेबा मोनसे गोजान जायगाफ्राव थांनांगौब्ला जोङो बेफोरावबो जोङो जेनेबा गोदोनि समाव जेनेबा साननै सानथाम लायो अब्ला दानि समाव बेयाव जोङो जेनेबा एक घन्टा दुइ घन्टा बे मोनहैनो हानाय बेबायदि जासै आरो होना नोंथां माने आरो गोदोनि स समाव जोंहा माने बेबादिनो ओ जाहा रायलायनायफोरनि सायावबो जोंहा माने लाइजाम हरलायनांगौमोन आरो माने बिदिनो लाइजाम हरना जोंहा बिदिनो पस अफि फिस होननाय दं जेनेबा बेयाव जमा होलायनानैसो गोबाव समनि उनावसो बिदिनो मास मोनसे बा मानि उनावसो मोनहैलायनाय बेबायादि जायोमोन नाथाय दानि जुगाव माने जोंहा दसे समबानो द नाम्बार थुनानै हरबानो फिसामा गोजान गोजानसिम रायजलायहरनो हासै आरो ना थारमाने गोबां माने सोलायबाय आरोना गोदोनि एबा दानि जुगाव आरोना माने दा आरो माने जोंहा माने बिदिनो आरो गोदोनि समाव जोंहा बिदिनो दैमाफोर बारनो थाखायबाबो जोंहा गोदोनि समाव बिदि बिदिनो दंफांनि बा बिदिनो मा होनो बिदिनो दंफां फोरनिाया बिदिनो नाव बानायनाय बेफोरजोंसो फिसा फिसा नावफोरजोंसो बारोमोन आरो ना जोङो माने बेजोंबो माने गोबां गिनांगौ जायोमोन आरो बिदिनो नाव फिसायानो जुदि नावफ्रा बेलथाय बायोबाबो जों दैफ्राव बिदिनो दैयाफ्राथ' गिदिर गिदिर दाहाराथ' बिराद गिदिर जाखायो नालाय बेफोराव माने गबाव बबायनो गिनांगौमोन आरो माने दानि जुगाव आरो माने बेबादि नंला आरोना नोंथां माने दानाय दुबआथ' जाय गिदिर गिदिर जाहाजफोर नावफोर ओंखार जोब्बाय आरो गासिबो मेसिननि गोजासेै आरो माने जोंहा बे गाखोबाथाय जेबो गिनांगौ गैया आर ना माने दैबानाफोर बिदिनो माबाफोर जाबाबो इसेबां माबााखिनांगौ गैला आरो ना नोंथां माने गोदोनि माने बिराद फाराग जाबाय आरो ना नोंथां माने जोंनिजों माने दानिजों नायोबा जोंहा हान्था मेला एकदमबारे आरो जोंहा गोदोनि समाव बिदिनो माने आरो जोंहा गोदोनि समाव बिदिनो माबा
औ
बिदिनो गोजां म होनो जोंहा बिदिनो मा होनो गामि एरियाफ्राव बिदि बिदिनो मा होनो बिदिनो डक्टर होननाय बिदि माबाफोर बिदि गैयामोन आरो ना माने जोंहा जेरै मा होनो गोदो समावथ' बिदिनो अजा बायदिसिनाफोरसो माबायो आरो ओमफ्राय दा दानि जुगाव माने बेबादि गैला आरो माने दंबाबो माने मोनफा मोननैल' न बेबो जि गोजान गोजान जाहैदों आरो ना थारमाने आरो माने बेफोर गोजान गोजानाव थांनो थाखायोबाबो जोंहा बिदिनो सानसे बा साननै बेबायदि गाहाम टाइम लाखायोमोन आरो ना थारमानिओमफ्राय दा दानि जुगाव बेबादि नंला आरो ना माने माबा मोनसे जाबायबबो जोंहा गारि मथरजोंनो दसे समावनो मोनहैनो हाबाय आरोोना नोंथां माने बेनि माने गोदोनि समाव बिराद फाराग जाना माने जोंहा गोदोनि समाव माने एसे लोमजाबायबाबो एसे इमारजेन्सि लोमजाबायब्लाबो माने मोनहैस्लाबामोन आर ना माने जोंहा गामिनि बिदिनो अजाफोरजोंनो नायनानै दोननांगौ बेबायदि जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव माने बेबादि नंला आरो ना माने जा गोसा लोमजाबायबो माबाबायबो जोंहा दसेनो जोंहा माने गारि मथरफोरजों लांब्रबनो हायो आरो ना नोंथां माने आरो गोजान गोजानफ्रावबो जोंहा माने लांब्रबनो हायो आरोना जेरै जा बेनि अख्रांआरि मानि जाहाज जेरै मा होनो एर'प्लेनफोर जेरै मा‌ होनो हेलिकप्टारफोरफोरजों माने थांनो हायो आरोना जेरै आरो जों गाहायावबो जोंहा बिदिनो गोलाव गोलाव ट्रेनफोर दं आरो गारि। फिसा फिसाबो दं बेफोरजों थांनो हायो आरो ना नोंथां आरो माने गोदोनि जों दानिजों नायबाबो जाया माने गोदोनियाथ' आरो बिदिनो लाब माने सायावबो गोबां खस्थ' आरो ना थारमाने गोदो जाहा लामा फ्राबो जों हाग्रा बंग्रा आरो जोंहा जिब जुनारबो गिनांगौ गोनां जायो आरो थारमाने दानि जुगावथ' थ' बेबायादि नंला गासिबो लामायानो माने बिदिनो फाखकानि जाजोब्बाय बिदिनो माने मोजां जाजोबबाय। फ्राय माने हानिम मा होनो आरो दालांफोराबो जोंहा माने गोदोनि बायदि नङा आरोना जेरै जा गोदो थ' जोंहा बिदिनो दंफांफोरजोंसो बानायो नालाय बिदिनो औवाफोरजोंसो औवा दैफोरबो माबाबो बिदिनो दंफांफोरनि एबा औवाफोरनिजों दानफायनानै मानानैसो बानायोमोन आरो ना आरो। जोङो माने गोदोनि समाव आरो बिदि दैमा गिदिर गिदिराफोराथ' दालां गैयामोन आरो जोंहा माने नावजों बारनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय जोंहा माने दानि जुगावथ' माने बिदिनो दाना दै गिदिर गिदिरबाबो माने गोलाव गोलाव दालां बानायजोबसै आरो माने गासिबो लहानि गोजा बानायजोबनोसै आरो ना माने जों आरो बिदिनो गासिबो गासिबो आरो दैमा दैसाफ्राबो एसे एसे गिदिर गिदिरफ्राबो गासिबो फाग पकानि पाक्कानि एबा सिमेन्ट जों बानायनाय बेफोरनि दालां बानाय जोबसै आरो ना माने गोबां फाराग आरो ना माने गोदोनिफ्राय जा माने गोबां सोलायलांनो हमबाय आरो ना नोंथां माने
औ।
माने एसेबां माने गोथौथ' माने मिथियाबा आङो होमब्लाबो माने जा मिन्थिदों एबा जा खोनो बेफोरखौनो फोरमायबाय आरोना थारमाने गोदोनि समावथ' माबाददिखौ नुवाखै नालाय जोंबो जेनेबा बा आबौ आबैमोननिफायसो खोनाबोनाय बेफोरखौनो फोरमायो आरोना नोंथाङा जेनेबा जेनेबा आरो नोंथांमोनथिं जेनेबा माबादि जेनेबा ओ गोदोनिखौ लानाय बा दानिखौ लानाय नोंथांमोननि ओनसोलाव दारिमिनारि मार्ख हान्था मेलाया माबायदि सोलिदों बेफोर बेफोरनि मा एसे फोरमायजाबावो नामा?
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो औ ओ गोदोनि समावहाय जोंनाबो बेबायदिनो लामा सामा गाज्रिमोन नाथाय दा एसे साबस्रांबोनो हमबाय। साबजोंबाबो बांद्राय बिदि मोजां नङा आरोना जोंनि गामि एरियायाव। फ्राय ओ जोङो गामियावसो थायो नालाय बेफोरबायदि आरो गोबां समाव जोंना गोबां माने जेंना नुजाथियो जेरै दैज्लां बोथोरावनो होननानै हान्था मेलानि खोथा बुङोब्ला जोङो गारि मथर जेनेबा साखा खब्रैखौथ' जोङो ओ बे दैज्लां समावहाय थोनो हाया होननाय बायदि आरो जेनेबा ट्रेक्टर टेक्टर लांनाय लाबो लाय खालामनायाव बे ट्रेक्टरनि लामा जेनेबा टेक्टरनि साखाया बे लामाखौ हाब्रु खालामो आरोना बे जायनि जाहोनाव जोङो बे साखा खब्रै गारिफोरखौहाय जोंनिया बांद्राय बिदि सुबिदा गैया आरो बेबायदिनो ओमफ्राय गोबां समाव जोंना बे गा लामाया गाज्रिब्ला गोजान लामा हान्थिनो मानो बिराद जेंना जायो आरो। बेबायदिनो गारि मथरजों गारि मथरजों जोङो थांनायखौ नुयो खिन्थु गोबां जेंना जायो आरोना बिदि लामा सामा गाज्रि जायोब्ला। बिदिनो दावबायनाय दावबायनायनि बेलायावबो बेबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलाव जेंना आरो बेरादनो बेबायदिनो दावबायनो होनोब्लाथ' जोंना बाला लामायाव दावबायनाय होननो हायो जोङो बा लामायाव दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंना उद-उद उद गाद' जेनेबा उदावसो जोङो दावबायनायखौ नुयो नङा होमबा? औ बेबायदिनो गोबां जेनेबा मा होनो बेखौ ओ जेनेबा गुसु जायगायावहाय दावबायनाया बेलेग बेलेग जायो। जेनेबा स्लेस गारि नामा होनोमोनलाय बेखौ।
औ औ बे बरफआव माबाग्रा गारि सालायग्रा स्लेस गारिमोन।
औ बेजों बेफोरजों माबानायखौ जों नुनो मोनो आरो गारि मथराबो आ एसे दावबायनायाव एसे खस्थ' जायो होननानै खोनायो आरो आङो बे
औ।
बे बर'फ औ बिदिनो ओ साखायावहाय माबा दिरुं लगाय लायनानैसो सलायनाय बेफोरखौ खोनायो आरो ना। जायगा लानानै जायगा जोंनिया बेबायदि आरो थ' अब्ला नोंथां बे टपिक खौ जोङो बेयावनो फोजोनोसै नामा नोंथां?
औ।
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।